हेलौ
औ नोंथां औ
औ मोजाङैनो दं नोंथां
थायो आं बर' नखरनि मोसानाय मुसुरनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा?
औ जायो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायथि नो होग्रोनो हागोन नामा?
औ जेनेबा बर' नि मोसानाया मोनसे रंजानाय मोनसे बाहागो ना
औ उह उह
नखरा बर' हिन्जावफोरा मोसानाय मोसानायाव
औ
खुगाजोंङै ओ दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै गाव गावनो मेथाइ खननान रंजा
औ ।
नायफोरनि गेजेराव जेरै बागुरुमबा थावख्रि लुनाय ओ गोबां दं आरो मोसानाय बर'फोरनियाव । बैसागु मोसानाय बाय ओ नोंथाङा ओमफ्राय नोंसिनि जायगायाव नोंसिनि जेनेबा गामियाव जोंनि बे मोसानाय मुसुर बर'फोरनि मोसानाया माबायदि सोलिबाय थायो?
अ नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला आंबो सासे बर' हिसाबै नोंथांनियाव जेबायदि सोलियो जोंनियावबो बिदिनो सोलियो होननानै बुंनो हायो । मानोना जोंनिया एखेआानो जायो मानोना बैसागु मोसानायानो माने जोंनि थाखाय नंगुबै आरो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय गुबै होननानै जों माने बेखौ बुंनो हायो आरो । बे मोसानायनि गेजेरजोंनो जोंनि माने बर'फोरनि गेजेराव बर'आ माने मोनसे बैसागु मोसानायनि माने मुंदांखा होननानैबो जों बुंनो हायो आरो । बे बैसागु मोसानायखौ बिदिनो आइजो माहारि आरो सेंग्रा सिख्ला माहारिखौ मोसानाय नुनो मोननाय जायो आरो बे मोसानायनि गेजेरजोंनो माने बर'नि गोबां आसार खान्थि गाननाय बायदि बायदि बेफोरो हाबफाना दं होननानै जों बुंनो हायो आरो मानोना बे बैसागु मोसानो थाखायनो बर'नि आइजोफोरा द ख'ना गानो आरो लाइमोन हौवा लाइमोनफोरा गामसा गानो आर'नाइ लायो समायना ओ गोजा गोथां बायदि गाबजों देलायफबनानै माने बिदिनो गावसिनि जोमग्राखौ सिबै सिबै मोसानाय जायो आरो आरो बे बिदि बदि मोसानायखौ सिखिरि मोसानाय होननानैबो जों मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां । औ दा नोंथाङा एसे फंनैसोफोर बुंनांगौ दं नामा बुंनानै होदो ।
जेनेबा ओ बर'फोरनि मोसानायाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनोखा आथिखालाव नाथाय ओ बर'फोरनि मो‌ सानाया ओ मुलुगावनो एसे ओ सिनायथि जाबाय होननानै एसे बुंनो हायो आरो जोङो एसेब्लाबो माने ओ बावैसो जानानै थांनाय जेरै गुवाहाटियाव ओ जोंनि जिरोजासो जि रोजा दाइन रोजा जन बर' सिख्लाफोरा ओ बागुरुमबा मोसानाय बादायलायनायनिफ्राय जोंनि ओ बर' हारिनि बे बागुरुमबा मोसानाया मुलुगावनो एसे गोसारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ।
औ ।
ओम बेबायदिनो आरो नोंथाङा जे बुंलांदोंमोन ओ बे मोसानायजों लोगोसे मुआबो ओ सिनायथि जायो होनना नै जों मिथिनो मोनदों । जेरै बर' हारि
औ ।
गानग्रा जोमग्रा राव हारिमु दामनाय मोनसे ओ हारि होननानै जादों बेबायदिनो बे जोंनि मोस मोसानाय मुसुरनाया ओ जोंनि ओ नि बर' जायगायावल' नङालासिनो गुबुन गुबुन गुबुन हादर देखायहैजानायखौ जों मबाइल टिभिफोरनि गेजेरजों नुनो मोननायखौ जों मोनदों आरो नुनो मोनदों
औ
ओनसोलाव जेरै आथिखाल आथिखालसिम आथिखालावबो दाबो गामि गामि जोंनि मोसानाया बर'फोरनि मोसानाय मुसुरनाया दाबो दं आरो जेनेबा ओ मेला बैसागुफ्राव मोसानाय ओ थिग बे ओ जोबखांनानै जों गाव गावनि हार गाय ओ गामि ओनसोलाव एबा ओ गावबा गाव गावबा गावनि जिल्ला फ्राव बैसागुनि नामाव मोनसे मेल
नाय जायो माखासे बे मोसानाय धोरोमारि मोसानाय जे जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय बेखौनो ओ बादायलाय जाहाथे जो थानाया अरायबो थाबाय बेबायदिनो जोंनि धोरोमारि बेलायावबो जे रै ओ मा होनगोन बेखौ ओ धोरोमारि बेलायाव जोंनि दौदिनि मोसानाय बेफोरावबो जों मोसानायजों लोगोसे ओ लोब्बा थानायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनिफ्रायनो
औ
बेफोराव जोङो खाम जथा सिफुं बेफोर बाहायनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो
औ औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो दंबावो नामा
औ बेबायदिनो जोंनि बे मोसानायजों ओ गाव गावनि गुबुनफोरनि सिगाङाव जों गाव गावनि बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरो ओ ओ नोंथां नोंथांनि नोजोराव ओ सिगांनि आरो दानि मोसानायखौ एसे माबाफोर फारागथि नुनाय मोनदों नामा
औ नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्लाथ' सिगां जेरैबायदिमोन दा बिनिफ्राय माखासे सोलायबोबाय होननानै बुङोब्ला गाहाम जागोन बायदिबो सानो आङो मानोना गोदो जेरैबायदि बायदि रोखोमनि दामनाय देनायजों लोगोसे गाननाय जोमनानै मोसानाय नुनो मोनोमोन बर'नि गेजेराव दा बेफोर गासैबो माने मुगा जुगा सोलायबोनायजों लोगोसे बेफोर दामनाय देनायनि बो दोलोसे सोलाय माखासे सोलायनायखौ नुनो मोनो गोदान आगजु बिगियानारि जों दामनाय देनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे मोसानाय स्टेलाबो सानफा एफा माने एसे एसे बांबोगासिनो गोदान मुगाजों लोगोसे आरो गाननाय जोमनाय माखासे माबाफ्राबो एसे जौगागासिनो होननानै जों बुंनो हायो आरो दा गोदो दख'ना बिदन बायदिसिना गोबां दंमोन। थेवब्लाबो गोबां गैयामोन होनना बुंनो हायो आरो गोदो नाथाय आथिखालाव दा बैसागु मोसानायाव बायदि रोखोमनि दख'ना रं बिरंनि
औ
रोखोमनि बेफोरखौ मोननो हायो होनना जों बुंनो हायो आरो लोगोसे दामनाय देनायफ्राबो गोदान गोदान आगजुनि जाजोब्बाय होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा आंनि मोनथिनायाव बेफोरबायदिया बेनोमोन नोंथां।
औ आथिखालाव जोंनि बेबायदि बागुरुम्बा मोसानाय थावख्रि लुनाय मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय बेफोरखौ मा खालामो गुबुन हारियाबो माने मेल बिथिंफ्राव ओ जोंखौ आगोन बेखौ आफाद बेखेवनाय आफाद बेखेवनाय हिसाबै माने ओ हांख्रायनानै लिंहरनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना
औ नंगौ नोथां।
बे बेबायदि हांख्रायनानै लेंहर जानाय हिसाबै जों गाव गावनि हारि हारिमुनि सुरनायाव एसेबाबो गोग्गानायखौ जों मोनदों।
औ
ओ जों बे बर' हारिखौ मोसानायखौ औ बुलाय नोंथां।
माने जोंनि बर' हारिया इदिनो बयजोंबो मुंदांखा इदिनो जालांबाय थायोबा माने जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जोंनि बे मोसा सानाय बायदिसि नाया इयुन सम सिमहा लागै मा एसे समाव गोजौ जौगासारनाय एबा बयजोंबो मिथिजानाय जागोन खौ आं नुहरो आर नोंथां। लांदां
औ जों जं बयबो आरो। रोना बर' हारिया माने बर' मानसिफ्रा ओज ओ मेथाइ खननाय दामनाय रोंनाया मोजां आरो ना आथिखालाव। जाहाथ'बो जोंनि ओ उन्दै उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जोंनि बे बर' ब हारि बावनानै थाङा आरोना अब्लानो जोंनि हारिया जि मोजाङै जौगानानै थाबाय थागोन। होमबा नोंजों मोसानायनि सोमोनदै रायलाय होमबा एसेयावनो दोनसै होमबा ना?
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे होनबा नोंथां।
औ जागोन।